औ औ खोनादों मा खबर
औ मोजां मोजां मोजां मोजां
खालामदो दालाय नों
दा ओरैनो दोङो बर्थमान एसे बार जादों गरमनि
ओंखामफोर जाखांबाय
ओंखाम दानिसो जाखांदों
नोंजों एसे रायज्लायनो होनना कल खालामदों आं एसे फैसाफोर खामायनो होननानै उम मा ओंख्रि जाखो ओंखामजों
ओ ओंख्रिया दैसो सोमनानै जाबाय आङो ओमफ्राय अमा बेदर अमा बेदर भाजि दंमोन अब्लाबो दै सोमनानै जाबाय ओमफ्राय नारें हा
अमाया न'नि बुथारनाय ना बायनाय
बायनायसो गामिनि बुथारनायमोन ना बेखौनो लान फैनायमोन आदाय जि
आचा
खौनो बाथिनै जाबाय आरो एवना दोनखानानै
बाखि न'खरफोरनि खबरा माबायदि
न'खरफोरनि खबरखौथ' मा बुंबावनो दायो गरम बोथोर गायनाय फुनायबो जोबाखै
आरो बिथिं मा होनना बुंबावनो दा थाखा फैसानिबो एसे प्रब्लेम
गरम नालाय एसे इनकामा एसे खम जायो
ओमफ्राय नोंहा खानाय सिनायनि बिजनेस दङ होननायमोनदां माबायदि सोलियो बियो
सोलिनाया दायो बरथमानथ' एसेबांबो हामाद्रायबो नङा थक तुक टाक टुक सोलिगासिनो दा एसे गरमखाय कास्टमारा एसे खम जायो
आतसा दखान खौथ' आदसा दुखानखौ नों लकेसनखौ बेयाव लाखो
आंनि लकेसना बे माबायावहा रौथायावनो उदालगुरि रडआव पलिउसन सेन्टारजोंनो नांजाबनाय
आतसा
बेबायदि आरो
आमफाय सानसेयाव ओरैनो माबायदि
सानसेनिखौथ' मा होनना बुंबावनो दायोथ' मानसि सिजोन जाबाय नालाय बिदिनो आन सिजोनाव बिदिनो बिस जोन थ्रिस जन फैयो आरो कास्ट'मार
आतसा
आन सिजोनावहा सिजोनब्ला एसे बारायलाङो सिजेनब्ला सिख्लाफोरनि दिन जाहैबाय
औ सिख्लाफोरनि सि दिन ओरैनो बे सिख्लाफोरनि सिजोनना मा मासाव फैयो
सिख्लाफोरनि सिजोनआ बे जोंहा आगस्टनिफ्राय लास्टनिफ्राय एसे जागायलाङो आरो बिथिं एप्रिलसिमहालागै जाहैयो एप्रिल बारबाथाय बिथिं गैला आरो
उम ओमफ्राय सिथिं सेंग्राफोरनिसै आरो ना इथिं सेंग्राफोरनिसो ओरैनो बेसेसो लायो नोङो?
आङो दाइनजि रां लायो दायो आरो खानायखौ सु सेंग्राफोरनिखौ खानायखौ सुयोब्ला सेजौ थामजि रां लायो
आरो
आरो बेजोंनो लोगोसे दारि सिनदेरोब्ला सेजौ स्निजि जाहैयो
उम
बिबदि आरो
बिदि ओमफ्राय नोंथाङा माहानिफ्राय सोलोंनाय बेखौ माबायदि सोलोंजेनन्नाय? सोलोंनानै खुलि जेननाय माबायदि एसे बुंदो
उम आं मा होनना बुङोनलाय बेखौ जेब्ला फरायनाय टाइमाव आं हस्टेल थादोंमोन थिन बोसोर हस्टेल थानाय टाइमावनो आं लोगोफोरनिखौ बिदिनो सिनलाबायोमोन आरो
औ
सिनलानानै बिदिनो सिनलाबायबाय थानानैनो ओ माने एसे सक हाबबाय खानाय सिननायनि सका हाबबाय बेनिफ्राय आङो एसे गोजानाव थांनानै एसे प्रफेसनेलिखौ मोजाङै सोलोङोब्ला एसे मोजां जागोनदां होननानै साननानै दानि जुगाव थ' एसे मोजांनिसाय मोजांखौ हामसिननिसाय हामसिनखौ नांगौ जायो नालाय
औ औ नंगौ नंगौ
बेनिखाय आङो गोजानब्लाबो जोंनि आसामनि एसे बाहेराव बेंगालरावहा आङो थांबाय थांबाय बेयाव थांनानै बिदिनो कर्स लाबाय, ट्रेनिंफोर बिदिनो सोलोंबाय। फार्स्टआवहा आङो हौवासाफोरनि सिननायफोरखौ कर्स लाग्रोदोंलै ना फार्स्तआवहा बेनि उनावहा बेखौ सिनखांनायनि रोंखांनायनि उनावहा आंनि जिथु मास्टार बियो। महाराष्ट्रनिमोन आरो
ओम
जे हौवाफोरनि खानाय सिननाय फोरोंग्रा मास्टारा महाराष्ट्रनिमोन बेनिफ्राय ने क्स आं हौवाफोरनिल' बाथ' जानाय नङा होननानै साननानै
ओम
हिनजावफोरनिबो सोलोंबाय। हिन्जावफोरनि खानाय सिननाय, फेसियेल मोखां सुनाय ना बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आइटेमखौ आं सोलोंबाय आरो बेवहाय। आरो बेयो मास्टारा सिंगापुरनि मोन आरो जोंहा फोरोंगिरि हिन्जावसा फोरोंगिरिमोन बियो बेयो सिंगापुरनिमोन बेजों सोलोंबाय, गोबां बाथ्रा सोलोंनायजों लोगोसे गोबां आखाइनि ओ मो खांनि आखाइनि आथिंनि बेफोरबायदि आइटेम्सफोरखौ आङो सोलोंबाय बिदिनो आरो गुबुन जाय गायावहााय थाबाय थानायावथ' एसे गिथावना बेनिखाय आं माने फैबाय आरो बेंगलरखौ नागारनानै आं आसाम फारसे फैफिनबाय बिदिनो जोंनि बे आसामनिनो बे गुवाहाटियावबो एसे सिनबाय
औ
सिननायनि उनावहाय गावनियावहा गुबुननियाव थास्लायस्लाय गावनि एसे याव थायोब्ला एसे मोजांसिन जागोन होनना साननानै फिसाब्लाबो माने खुलिनाय जाबाय आरो।
मोजां जादों मोजां जादों खुलिनाया मोजां जादों मोजां जादों। खुलिनाया, ओरैनो नोङो ओमफ्राय खानाय बोयै बोनायखौ सिख्लाफोरनिया बोनाय आरो सेंग्रा खग्राफोरनि ब नाया मुलिफोर बाहायफोरा आरो खस्थ'फोरा एखे ना एसे आलादा आलादा
खस्थ'खौथ' मा होनना बुंनो खस्थ'आथ' गासिबो खामानिानो खुस्थ' नंङा होमबा खस्थ'खौथ' मा बुंनो सानसे गसंनाङो
सनांङो आरो न'
एसे गसंदङो आरो जोंना खामानियानो गसंनायनि
फसंनायनि
जिरायनायनि खामानिथ' बहुत खम
आतसा बिदिबानोसो औ बिदिबा नोंसोर गसंनानैनो थाबाय थानांगौ गोनां जायो आरो ना सों
औ कास्ट'मार गैयाब्ला एसे जिरायनो मोनो कास्ट'मार थाब्लाथ' जों गसंनानै थानो गोनां जायो। बेबायदि आरो माखासे दिसिप्लिनफोरखौ नायनानै
आतसा आतसा आतसा नोङो हारसिङै बिब्दिनो नोंनि दुखानखौ सालायो ना बेबायदि गुबुन बेबायदि कास्ट'मार ओ हाजिरा होयो होननानै माबायो दुखानखौ सालायबावो सिंग्रा हेल्प
बर्थ'मान हेल्पार हिसाबै दङ आंनि फंबायाइानो बेबो सिनो
आतसा
बेबो रानिं लिभ फास बोसोरसो बेबो रानिंलि सिनबाय आंजोंनो।
औ औ औ
सय बोसोरसोखौ बेबो सिनबाय आंजों
औ
नैरोजा जिस्नि मायथाइनि अक्ट'बर दाननि जिबानिफ्राय आङो बेखौ खुलिनाय जादों आरो
खुलिजेेनदों नोङो
दा
ओम
कुलिजेननानिफ्राय लानानै दुइ बोसोरनि उनावहा आंनि फंबायाइाबो सिनबाय आंजोंनो लोगोसे दायो सोलोंसाफोरबो दं जिसे जोन गोदान दं दायो आरो इसे फुराना हिसाबै साब्रैसो दं। बिसो बिसोरबो एसे सिनो आरो।
बिसोरबो सिनो आरो न'
बिसोरबो सिनो
ओ बिदिबा बे सोलोंसाफोरा आतसा बे सोलोंसाफोरा लकेलनि गोनजा नामा आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननिफ्राय फिसफोरखौथ' लानाय जायो खोमा न'
अ बिद उम बिथांमोना लकेल लकेलनि बो दं गोजाननिबो दं बांसिनै जोंहा सान सोनाब सानजानिफ्राय फै फैयो आरो गुफुरनि गुफुरनि फैयो धेमाजिनि दं कार्बि आंलंनि दं नगावनि दं। दायो राङाफारा नगाव ओमफ्राय हरिसिं गा धेखियाजुलि नि आरो बिदिनो जोंनि एरियानिबो दं दायो बर्थमान
औ
बिसोरनिफ्राय नैजिथाम रोजा नैजि रोजाहै लानाय जायो आरो। बेखौ सासेनिफ्राय
मोजांआनो
नैजि रोजाहैब्लाबो माने बिसोरो सार्टिफिकेटबो बेयावनो थाफाखागोन आरो एदमिसनाबो बेयावनो जाफाखागोन आरो
उम एडमिसन आरो सार्टिफिकेट बे नैजि रोजानि गेजेरावनो नोंथाङा जा हाजोबगोन
अ बेबायदि आरो
आदसा आसा होमबा नोंथांजों रायजलायना मोजां मोनबाय। दिनैनि थाखाय जेनबा दोनथ'नोसै उनफ्राव कल खालामसै न' दे दे साबायखर ओं